खोनादोंना? हेल हेल
औ खोनादों नोंथां। औ आं खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामदोंमोन? नोंथाङा माबाफोर मावदोंमोन नामा? ओ माने आं नोंथांजों औ। माने-माने आं नोंथांजोंहाय नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला
खोनादों ना नोंथां?
मोनसे आयदा औ खोनादों नोंथां
औ दे बुं बुं औ खोनादों आङो।
माने आं ओम नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै लादोंमोन आरोखि। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना? औ आयदायानो जादों जिथु जोंना आयदाया दिनै आं लानाय आयदाया जादों इन्टारनेट। जों इन्टारनेटखौ मा- मा आयदायाव बाहायनो हायो बा इन्टारनेटजों जों मा -मा मा मोनदों आथिखालाव इन्टारनेटआ मारै जौगानायाव जितु जोंखौ सुबुं माहारिखौ माबोरै मदद खालामदों बा हेफाजाब होदों माब्रै जों इन्टारनेटजों जौगानाय -जौगानाय- जौगानाय मोननो हादों आरो बिदिनो इन्टारनेटजों जोंहा मा मुलाम्फा मोनदों। बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सुंदयै?
औ औ आं हागोन।
औ दे दे फोरमायलाय।
दा इन्टारनेटआ ओ जों सुबुं माहारिनो मोनसे ओ फोनांजाबनाय राहा खालामनानै होदों बा आरो मोनसे जाबाय मा होनोखौ इनफरमेसन खौरां खौरां मोननायाव हेफाजाब खालामदों। दा इन्टारनेटआ जोंनो ओ गुबुन- गुबुन जायगायाव मा जादों मा जायाखै? बेफोरफोरखो मोनसे निउसनि गेजेरजों बा खौरांनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो।
दा दिनै ओ दैज्लां बोथोराव ओ जिहेथु अखा बांखाना दैबाना जानाय गोबां ओ मोनसे मिथिंगायारि खैफोद जाथाय सुनामि जानाय बायदिसिनाफोरखौ बेलेग हादोरनि, गुबुन हादोरनि खैफोद आफोदफोरखौ जोङो, मोनसे नेटनि हेफाजाबै जोङो दिनै मोनसे दिडिजिटेल खौरां बिजोंआव, जोङो नुनो मोनो। औ दा, बेफोर जाबाय जोङो मोनसे- मा होनो खौरां फोसावनाय बा खौरां मोनहोनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामदों। फारसेथिं, आरो नेट बुङोब्ला, नेटनि जोहै जोङो बायदिसिना डाटा कालेकसन खालामनो हायो बा जोङो जोंनि सोलोंथाइनि बेलायाव नांगौ जानाय बायदिसिना रोखोमनि टपिकनि सायाव जोङो गुगोल बा क्रम' ब्रजार बायदिफोराव जोङो सार्च खालामनानै लानो हायो। दा बेजों लोगोसे बेफोरखौ जोङो बाहायनोब्ला जोङो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो। जोङो इन्टारनेटनि जोहै जोङो बायदिसिना जोङो मोनसे रिल्स नायनाय फेसबुक बाहायनाय बा जोङो जेरै इउटुबाव भिडिअ' नाय भिडिअ बानाय बेफोर जोंखो मोनसे जानाय आयदायाव जोंखौ मोनसे जौगा होदों। गोबां सुबुंफोरा रां आरजिनाय रां खामायनाय मोनसे राहा लामा नागिरना लानो हादों। दा जोङो बुंनांगोन इन्टारनेटनि जोहैनो मबेल मबेल बा केमेराजों भिडिअ बानायनानै इउटुबाव हगारनानै होयो। बा इन्सटाग्रामाव भिडिअ' बानायनानै हगारना होयो दा बे भिडिअ यना हगारना होनायनि बेलायावनो गोबां जायफोरा भिडिय' बानायना हगारो बिथांमोना गोबां रां खामायनो हादों रां आरजिनो हादों। दा बेफोर जाबाय इन्टारनेटनि हेफाजाबैजो जानाय खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा बेफोरबायदिनो जोंनि इनटारनेटआ जोंनि सुबुं माहारिखो थांना थानायाव बा रां खामाय नायाव गोबां बिहोमा होबोदों। दा नोंथाङाबो एसे इन्टारनेटनि बागै फोरमायनानै होदो।
नों नोंथाङ जिथु माखासे बुंलांखाबाय थेवब्लाबो आङो माखासे सानदों इन्टारनेटनि बागै औ जिथु नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जिथु फोनाब औ इन्टारनेटखौ जों बुं थाङोब्ला गोबां बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो गोबां खामानिफ्रानो गोरलै नो जानो जानायखौ जों नुनो मोनदों बिदिनो गोबां बिदिनो फोनांजाबना होनाय नाय बायदि जाबाय आरो सासे सुबुंजों सासे जों बयबो फोनां औ जिथु फोनांजाबनानै थानाय जों माबाफोर जिथु अबावबा जिथु गोजान गोजान जायगानि मानसि बा गावनि अबावबा फरायहैनाय जिथु गोबां बिदिनो जोंहा गामिफ्राव थायो गोबां बिदिनो मानसिफ्रा बेलेक बेलेग जायगायाव फरायहैनाय बिसोरजों खबर लानो बा बिसोरजों रायज्लायनो थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां इन्टारनेटनि जुगेदि जोङो रायज्लायनो हासै गोबां बिदिनो जोंहा बिदिनो ओंखारबाय इन्टारनेटनि जुगोदै जितु वाटसापआव जोङो मेसेज खालामनो हायो बा आथिखालावथ' जोङो डाइरेक्ट कल खालामनो हासै जोंहा जानबुंनि दारै जोंहा डायरेक्ट जोङो हासै बेफोरबायदि आरो इन्टारनेटनि जों गोबां बिदिनो इन्टारनेटनि जुगेदि जोंहा गोबां खामानि फानो सहसाव बा इजियावनो जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जों बुंनो था थाङोब्ला इन्टारनेटनि जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो माबा सरखारनि माबा माबि खामानि माव नाइ बा ए एप्लाय खालामनाय जिथु कलेजनि एप्लाइ खालामनाय एडमिसन एप्लाइ खालामनाय बेफोराव जोंहा गोबां बिदिनो बाहायनायखौ नुनो मोन नो। गोबां बिदिनो जों आथि-आथिखालावथ' मबाइलनि जुगदैनो कलेजफ्रावहाय गावनि जिथु मेरिट लिस्ट फैनायखौहाय जों एप्लाइ खालामनो हासै गोबां बिदिनो कलेजफोरावहाय आथिखालावथ' बिदिनि लिस्ट हिसाबसो खालामसै नङा होनब्ला औ बेखायनो जों इन्टारनेटनि जु गेदे गाव गावनि मबाइलाव बा जोङो कम्पिउटारनि जुगेदेहाय बे खामानिखौ मावनो हासै आरो बेखायनो जोंनि थाखाय इन्टारनेटआ बुहुत मोजां खाम मोजां होननो हायो जों जोंनि थाखाय आरो माखासे खेथ्रआव जों बांद्राय बाहायफ्लेनाया जोंनि थाखायबो गाज्रि आरो जोंहा जोंनि बे मिथिंगायारि सम्पदनि थाखायबो माखासे जाहोनफ्राव गाज्रि जोंहा बांसिन बांद्राय इन्टारनेट ओरै बाहायोब्ला जिथु जोंहा दाउमा दाउसाफ्रा सैज' खालामनो हाया बांद्राय बिदिनो इन्टारनेट इन्टारनेट सालायनो थाखाय गोबां बिदिनो टावारफोर गायो नङा होनब्ला गोबां बिदिनो बिस गोनां जायो आरो इन्टारनेटआ जोंहा बिदिनो दाावमा दाउसाफोरनि थाखाय गोबां बिदिनो बिस गोनां जानाय नुनो मोनदों गोबाङानो बिदि दाउफोर औ गोबां दाउफोर थैनायफोरखौबो नुनो मोन्दों औ बेखायनो गोबां खेथ्रआवहाय माखासे एसे गोजान गोजान दाउफोर थाग्रा बिदि गोजान गोजान जायगायावसो बेफोर टावार खुन्थाफोर बायदिसिना बेफोर जिथु जोंहा मिथिंगा मिथिंगानि थाखाय सम्पद माबा खैफोद दं बेफोरनि थाखाय गोजानाव थानाया मोजां जागोन आरो आरो इन्टारनेटखौ जों बिदिनो बुहुदनो औ जों बयबो मोजां मोनो इन्टारनेट सालायनो मानोना आथिखालाव इन्टारनेट नङाबानो जोंहा गोजोननाय गैला होमबा जों इन्टारनेटजोंनो बिदिनो गोबां बिदिनो सरजाबफानाय जाबाय आरो नायबोबाय थानाय नायबोबाय थानाय सर' जाबाय जोंहा सानसेना बायखां बायखां मोनसै आरो इन्टारनेट सालायो जोङो गोबां बिदिनो इन्टारनेट सालायो जों जेरै जोंहा वाटसआप सालायो आरो बिदिनो इन्सटा फेसबुक इउटुब बायदिसिना बिदिनो जोंहा प्लेटफर्मफोर बाहायो। जोंहा बिदिनो गोबां बिजों जों नायो गोबां बिदिनो रिल्स नायो सोरबाया माबा खेबना हगारदों बबावबा थांदोंनो बिदिनो बायदिसिना इन्टारनेटनि जुगोदै जोङो सेकेडआवनो नुगोन आरो जोङो हगारनाय लोगो लोगो जों बैनि बै गुबुन जिथु गुबुन जायगायाव जानायखौ जोङो दसेनो जों नुनानै होन आरो बेफोरनो इन्टारनेट जों बुंनो थाङोब्लाथ' बेफोरनो आरो ओ बिदिनो जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों गोजान गोजान हादरनि गोबां जा जानाय जाथायफोर जे जिहेथु जोंहा गोबां बिदिनो गोबां दैबाना लोमसावनाय आरो बांग्रि मावनाय गोबां गोबां हादर गुबुन गुबुन हादराव बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो इन्टारनेटनि जुगेदे जों दस सेनो मोनथिनो मोनदों। आंनि बुंनांगौआ बेफोर आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो खोनादोंना नोंथाङा
दिनै इन्टारनेट बाहायनाय खोनादों नोंथां औ दा इन्टारनेट बाहायनाया जोङो जेसेबां खाबु खालामना दा जोङो इन्टारनेटखौ बाहायनानै जोङो जसेबां मुलाम्फा जादों दा बेनि अनगायै जोंहा इन्टारनेटखौ बाहायनानै जों गो गोबां गाज्रि गोहोमबो गोलैदों आरो इनटार नेट बाहायनाया जोंखौ खायसे खायसे ओ गाज्रि खामानियावबो जोंखौ मुखुबजाहोदों नङा होमबा नोंथां
औ औ
जद जाथायफोरखौबो दिनै भ खालाम
औ
टारनेतनि जोहै भाइरेल खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोनदों ओ फाइन फाइभ
औ नंगौ
ससियेल मिडिया बा फेसबुकफोराव भाइरेल खालामनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बै फिसा फिसा जाथाया सोरनिब
खा मोननो होनाय जादों बा सोरनिबा मोनसे थिनजथायाइ लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोरबायदिनो इन्टारनेटआ जोंनि टाइमाव गोग्लैदों दा जोङो जायखि जाया फिसा फिसा जाथायफोरखौनो जोङो बाइेर खालामस्था खालामो गोबां दिनै फरायनाय जायाबानो गोबां गेम गेल खालामनाय ओ बायदिसिना बेफोर खामानि जाननायखौ नुनो मोन्दों दा जि जाय समाव फरायनांगोमोन बे समाव ओ इन्टारनेटजों गेम गेलेनाय दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो औ दा बेफोरबायदि दिनो जोङो ओ नोंथांजों आंखौ गोबां सावरायबाय नङा होमबा नोंथां ओ जोङो इन्टारनेटनि बागै गोबां खोथा सावरायनाय जाबाय ओ नोंथां जों जो सावरायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां
औ आं नोंथांजों सारायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दे अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ देब